खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
औ। गिबियावनो गोजोन सानजौफोरुनि गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबनाय थाबाय।
औ नोंथां गोजौ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय दा नोंथाङा आङो मोनसे बाथ्रा स सानदों आं जि सानबाय थादों बे समावनो नोंथाङा कल खालामनाय जाबाय।
औ।
उ आङो बे जोंना बर'नि जेनाखि दमासि मागो दमासि जायो। बेनि सोमोन्दै सानबाय थादोंमोन आं, नोंथाङा बे समावनो कल खालामबाय मोजां जाबाय। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां, मानो हाया जानो?
अ दे होमबालाय फोरमायलाय नोंथां एसे खोनासंना लानि आं।
बिदिब्ला आं जागायसै। उ दमासि माने बेखौ जायखौ जों मागो फोरबो होननानैबो बुंनाय जायो। जायखौ उ असमियाफोरा माग बिहु बा बहा भगालि बिहु होननानैबो बुङो आरोना। ओ दमासियाथ' जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि आसामनिनो मोनसे रंजाथाइ फोरबो जाय आबादनि गाहाय मोनसे माबा मा होनो बर'फोरनि बेयाव मोनसे जोंनि आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरोना बियो। ओ दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौहाय न'आवहाय सोखांनायनि उनावनो जों बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो। बुंनो थाङोब्ला बे फोरबोआ फसदा फस दाननि जोबथा हर बा माग दाननि गिबि सानावनो ओ सानथाम सानब्रैसो खुंनाय जायो आरोना बे फोरबोखौहाय ‌। ओ बे मोननै दाननि गेजेराव जोङो मा असमियाफोरा जायखौ दहाय बुंदोंमोन आं दमाहि बा बिसोरो मा दमासिबो बुंनाय जायो आरो ना बे दमाहि सोदोबफोरा ओ जोंनि बर'नि फोरबोनि बे दमासिनिफ्रायनो फैनायखा। मागो फोरबोआवहाय जोङो बारा रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोननाय जाया आरोना। बिनि सोलायै मा जोङो जों जानाय लोंनाय आयदाखौसो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो। बैसागुआव जेरैबायदि जोङो रंजा बाजा मोसानाय दामनाय देनाय बिदिजों रंजा जायो नाथाय बे ओ दमासि फोरबोआवहाय जोङो बांसिनानो जानाय लोंनायजोंसो बेयाव रंजानाय जायो आरोना ओम जोंनि बे समावहाय जोंनि बर' बा जोंनि बर'नि न'खरफोरावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जौनि फुख्रि बा ओंखामनि आलि बेफोरबायदि बेदरनि बि आखाइ बेफोरो जोबनो थाङा होननानै बुंजायो आरोना बयनिबो न'खरावनो मा ओ। जोङो बेखौहाय जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना जेरैबायदि बे समाव जों बयबो फिथा सिथाव बा एनथाब। लारु सौराय जौ बेदर बेबायदिखौ मा थियारि खालामनानै दोनखायो आरोना। बिनिफ्राय मा खालामो जोङो बे पुष दाननि जोब था सानखालिनो बे संक्रान्ति खालि बयनिबो न'खराव आइजोफोरा मा खालामो फिथा गुन्दै देनाय जायो आरोना ज' ज'। थानानैहाय बिनिफ्राय उवाल गाहेनबा दिंखिफोरावहाय जोङो मा गोदान संग्राय दा बा सानद्रिफोरखौहाय बाहायनानैहाय अन गुन्दैखौहाय देनानैहाय फिथा सिथाव सावनो थाखाय रेडि खालाम बा थियारि खालामनानै लानाय जायो आरोना। बिनिफ्राय जोङो मा खालामो ओ फिथानि थाखाय जोसा माइरं' ओमफ्राय सिथावनि सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं'खौ बाहायनाय जायो आरोना। ओ खायसे गामिफ्रावहाय माइब्रा माइरं'नि सबाय गोरान बा एवनानै गुन्दै देनानैबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना। फिथर बानायनानै बिसोरो जायो जायखौ सौराय होननानैबो बुङो ओ माय ब्रा माइरंनि सौराइखौहाय बिसोरो मा हमो बा एवो आरोना। बिदिनो हासं' फिथाबो बानायनाय जायो। ओ बिनिफ्राय जोङो मा बेखौ बै सानखालिनो देनानैहाय हरनिफ्रायनो सिथा सिथावखौहाय सावजेननाय जायो आरोना। ओमफ्राय बेखौहाय जों मानसिफोरा जाग्रोआलासेनो जोङो मा खालामो मोसौफोरनो जाहोग्रोनाय जायो आरोना जों मानसिया जानायनि सिगांनो। ओ बिनिफ्रायसो मा खालामो मानसिफोरा मोनजायो आरोना बिनिफ्राय ओ बिसोरनो मा होनाय जायो बेजों लोगोसे जोंनि गोदान आबाद मावनानै मोननाय फसल जाग्रा मुवाफोरखौबो बिसोरनो जाहोग्रोनाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिनिफ्राय जोङो मा जाग्रा लोंग्राफोरखौहाय माने आनान गसायनि बा बाथौ सेरावबो बाउनाय जायो आरोना होनो होग्रोनाय जायो बिनिफ्राय जोङो जोंनि न'खरनि सोद्रोमाफोर सोर थैनानै थांनाय बेफोरनोबो मा होनो जों फारिनानैहाय बिसोरनो होनाय जायो आरोना। बिनिफ्राय जोङो मा खालामो मागो मागोनि गिबि सानखालि जों बयबो ओ न'खरनि मानसिफोरा मा दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरोना‌ बिनिफ्राय बे सान ओंखारनायनि सिगांनो ज जोङो मा खालामो दै साब्रा बिलोफ्रावहाय दुगै हैयो आरोना बिनिफ्राय अर सायो। बिनिफ्राय मा खालामो माने जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ आरो ना दाउखा सिला नुनायनि सिगां मा दुगैनायनि नेम दं होननानैहाय बिनिखायनो मा खालामो जोंनि बर'फोरा मा दुगैनायखौहाय मा दाउखा सिलाफोर नुयिबायदिनो ओ मा बिनि सिगां सोरांनायनि सिगांनो एसे खोमसियावनो दुगैनाय जायो आरो माने दाउखा सिला नुयोब्लाथाय मा जायो बादुला जायो होननानैहाय जोंनि बर'फोरनियाव फो थायनाय दं आरोना गोदोनिफ्रायनो। बिदिनो माग दाननि बा मागो फोरबोनि इ मा ओ गोजां बोथोरावहाय बेबायदि दुगैखांनायनि उनावहाय बेलागुरनि अर सायब अर सायनानैहाय जोंनि फोरा मा रंजानाय जायो आरो ना। खोनादोंना नोंथां औ बिनिफ्राय मा खालामो ओ जोंनि बे न'फोरखौहाय सोरां जेननाय लोगो लोगोनो फुंबिलिनि समावहाय दुगैस्रां लाबस्रां ओ ओ नखोब न'फोरखौहाय लिरनाय जायो आरोोना बिनिफ्राय ओ जोंनि बर'फ्रा फोथायो आरो न'खौ लिरोबा मा बिमा मायनावा मा बायजोआव ओंखारलाङा होननानैहाय जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरो। बे साननिफ्रायनो मा बाख्रि मायावहाय अखाफोर दानसेनि बा आखाइ होननायनि नेमफोरा जोंनि बर'फोरनियावाय गैया आरोना बे गुबुन जाथिनियाव दङ नाथाय जोंनि बर'नियाव नुनो मोननाय जाया। दा आं आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनानैहाय नोंथांखौ माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
ओ नोंथांनिसिम जेबो जेबो साबायखर थाबाय बे मागो दमसिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय दा आं नोंथा थांनो नो बे जोंहाबो माखासे बर'नि जानाय जायखौ जों फानद रोसि होनो बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनो। फानलु रोथिखौ माबोरै सङो माबोरै बानायनाय जायो बिनि बेखौ जायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनो खोनासंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
अ दे होमबा खोनासंनायसै नोंथां। दा जोङो फानलु रोसि संनो थाखाय जों गिबि गिबियावनो मा खालामनांगौ फानलु रोसि बा दा दाउफोर होनो हायो दाउ होयोब्ला जोंहा साबसिन मिलायनाय जायो दाउ बेदर बा दाउ ओरैनो फिसा दाउ बेबायदि होयोब्ला जोङो साबसिन मोनजानाय जायो बेखायनो जोङो बांसिनानो फानलु रोसि होननानै बुङोब्ला ओ दाउ बेदरखौ होफादेरनाय जायो आरो दा बेखौ संनो थाखाय जोंहा माखासे ओ जायगायाव मोननाय उम फिसा फिसा मैगं फिसा फिसा बे हाग्राफोर बैफोरखौ जोङो लाबोनानै लानाय जायो। बैफोर बैफोरखौ बुथुमखांनानैसो जोङो दाउजों ओ फुदुंनाय जायो। दा बैफोर जिनिसफ्रा जोंना जेरै जोग्लावरि नांगौ जायो नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा जारि जारिखौ जोङो जायगा जायगा उसुमैबो होननानै बुंनाय जायो आमफाय फानलु फिसा बा फानलु बोदोन बेखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो गासैखौबो जों इसे इसे बुथुमनानै लानाय जायो आरो नोंथां मानि मुनि गिदिर फिसा मगर दुन्दिया खम आरो दा बैफोरबायदि मैगंखौ जोङो जायगायावनो नागिरनानै लानाय जायो बेफोरखौ जोङो टाउनफोराव मोनजोबाबो जानो हागौ, बेनिखायनो जों गामि ओनसोलनि मानसि फोरा बे बेबायदि फिसा फिसा मैगंफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो आरो दा जोङो मा नांबावगो जोंनो, हालदै गोथां बेदर बैफोरखौबो होनाय जायो हालदै गोथां बेदरखौबो खानसिसा खानसिसाखौबो जोंहा फोथारफ्रावनो मोनो बा आबाद थिलिफ्राव मोनो बा जोंनि गामियारि बारिफोराव मोननाय जायो। बे खानसि खानसिसाया ओरैबायदि गुन गोनां नोंथां बेखौ जों मा एखमब्ला मा माबा मोनसे खारनफोराव गनथंनिफ्राय थैफोर गनाय जायोब्ला बा गुंग्रेब बायनाय जायखौ जों होनो, बैफोरबायदि जायोब्ला खान्सि साहाखौ सेबसनना होयोब्ला थैया दसेनो गगायो, बा थै गनाया बन्द' जायो दा बेयो मोनसे ओरैबायदि मोजां गुन दङ आरो खानसि साया बेखौबो जोङो होनाय जायो। आमफ्राय मोनामदारि बिजौ होनाय जायो जोङो आमफ्राय मोन गाम्बारि मोन गाम्बारिखौ बांसिन मानसिफ्रानो सिनायनो नागिरा बेखौ एसे नुनायाव थास' बायदि नुनाय जायो, बियो बे फानलु बिदै जायखौनो जों बानायो बेयो एसे गोदै जायो बे मोनगाम्बारि होबा गोथावसिन जायो गोथाव जायो बेहाबो मोनसे मुलि हिसाबै बेखौबो बाहाय बानायनाय बा बाहायनाय जायो जोङो मोन गाम्बारिखौबो। आमफ्राय बिनि उनाव जोङो बुथुमबावगोन सना फुलि रुपा फुलि आमफ्राय बोगोरोन बैफोरखौ जोङो गामिनि बारि बेफोरावनो मोननाय जायो, बा फोथारफ्राव मोननाय जायो आमफ्राय थालिर रोदा बेफोरखौबो बुथुमनानै लागोन माखासे दिं खिया रोदा आमफ्राय निम बिलाइ, फुदिना उसुमै बायदिफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानाय जायो आरो दा निम बिलाइाबो जोबोद मोजां मोनसे ओ बेहा गुन दङ। जेरै जोङो निम बिलाइखौ ओरैनो हारसिङै बुङोब्ला जों मोदोमफ्राव बिगुरनि बेमार जायोब्ला बा बिगुराव माननायफोर जायोब्ला बा सिथरफोर जायोब्ला जों बे निम बिलाइखौ रुनानै बा जों देग्लिनानै बिनि रोसिजोंबो दुगैनो हायो होयोब्ला जोंनि जि बिगुरनि फिसा फिसौ बे बेमारफ्रा गानाय जायो। बेनि उनाव जोंहा फुदिना दङ फुदिनायाबो मोनसे मोजां गुन दङ। बेहा जायफोरनाखि ओ सोरनियाबा सुबुंनिया हांफ्रा मोनामनाय थायो। बा बैफोरबायदि सुबुङा बे फुदिनाफोरखौ सानफ्रामबो देयै देयै बाथोनफोर जाबाय थायोब्ला नैबे हांफोर मोनामनाया खारलाङो। बेबायदि आरो ओ। दा बैफोर आं जायखौ जायखौ ओ रोगानानै लानाय जादों मैगंफोर बैसोरो गासिबहाबो मोनफा मोनफा गुन दंजोबो। दा बैफोरखौ ज' खालामनानै जोङो मोनसे फानलु रोसि होननाय संनाय जायो। दा बेजों लोगोसे जोङो माखासे फिसा फिसौ हाइजें। फोर सामब्राम गुफुर जाब्रां सामब्राम गोजा जिरा गुरा देनाय ओमफ्राय दालसिनि इलाइसि बैफोरखौबो जों देनानै लाखानाय जायो संनायनि सिगां। दा बैफोरखौ जोङो मोजां बासिनानै सुनानै लानानै बेखौ दसे दोनथ'नाय जायो बेनि उनाव जोङो दाउखौबो सावनानै रेडि खालामनाय जायो दाउखौ सावनानै। दोननायनि उनाव आरामनो जोङो ओ माबायाव सारायाव साराय गुदुं खालामनानै बेयाव सं संख्रि एसे हरनाय जायो। संख्रि एसे हरनानै बेहाय जों दाउखौ लगालग एवनाय जायो संख्रिजोंनो। बे फुदुंनायनि बेलायाव जोङो थाव होनाय जाया नोंथां। थाव होयोब्ला जोंना बेखौ मोजाङै फुदुंनाय होननानै बुंनाय जानाय नङा। बेखायनो जोङो संख्रिजोंनो एवनानै लानाय जायो। दा बेखौ एवनानै लानानै दसे उनाव जोङो मैगंखौ होसननाय जायो। मैगं होसन्नानै दसे आराम एवग्रोनानै बेनि उनाव दै हरनाय जायो दै हरखांनानै जोङो आरामनो दसे उनाव जोङो बेखौ संखै बेबायदिनो हालदै हरनानै दसे